खोनादों ना? औ खोनादों खोनादों ओ
दायो जों जोङो मेनटकआवनो फैखानोसै नामा औ जों माने ओे बिदिनो जि हायो माने माइ गायनायनि सोमोन्दै एसे रायजलायनोसै नामा नोंथां।
औ जायो। जायो नोंथां।
खैजाय माइफोर गायनो जाबाय नामा?
ओ गायनोथ' दा जाथ'वाखै साननैसो नांबावगोन अ दाथ' दैज्लां बोथोर खिन्थु अखा हायाखै आरो बांद्राय हादोंब्लाबो एसे एनैल' हानानै थादों दुब्लियाव दै जाबाङाखै।
होनबा आं नों थांनाव मोनसे फिसा कुइसन सोंनि नङा होनबा।
दे
ओ जेनेबा खो थियाखौ माबारै फैयो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ फोरमायनो हागोन। खोथियाखौ जोङो माइ माइखौ जोङो जोलै दोनो। माइखौ जोङो जोलै दोनो बेखौ बुङो माइलि। माइलिखौ जोङो फोना फोनो थाखाय जोङो सोमनानै दोनग्रोनाय जायो साननै आरो सानथामसो सोमोमोन नामा?
औ सानथाम बा साननै
औ। बिनिफ्राय आरो बोखांनानै बेखौ दोनथ'नाय जायो आरो। गाजा बेरनो थाखाय एसे सेनो। बेनि नावहाय जोङो हाखौ खारायखांनायनि उनाव एसे मोजाङै हालेवना लाखांनायनि उनाव हाया जेब एसे गोमोन जायो आरो समान खालामनानै लाग्रोयो मैजों। बेनि उनावहाय जोङो बे माइखो फोनानै दोननाय जायो आरो बेखौनो जोङो खोथिया फोनाय होननानै बुङो। आरो बियो लासै लासैयो जौलाङो। जेब्ला जों फुनो टाइम जायो अब्ला फुनानै गायो आरो। बेनोसै खोथिया खोथिया फोनायनि माबाया ओमफाय बेनि उनाव आरो फुखांनो फुनाय समावथ' जोङो गोबां मिनिनाय रंजानाय अद बदल बदल फैयो सोरबाबा हाजिरा लानानै फुनाय जायो। बिनि उनाव आरो जेब्ला फुखाङो अब्ला जोङो रोमोनो थाखाय साननै सानथाम सानब्रैसोखौ दोनो आरो खाय थियाखौ, बेनि उनाव एसे रोङोब्लाथाय जेब्ला गायनो थ ख' थख' जाखायो आरो जोंनिया। खोथियाया जेब्ला रोमोयो अब्ला मोजांसिन जाय गायनो। बिदिनो गायनानै गायनाय जायो आरो बेनि उनावहाय।
उम।
नोंथांनिथिंलाय गायनाय जाबाय दा दाहालागै?
जोंनिथिंबोथ' माने गायनोलाय जासिगोन माने अब्लाबो माने बाहाय दोंबावो मा होनो एसे दोंबावो जेनेबा दाथ' आमथिसुवानि उनावसो गायोना बांसिनानो। दाथ' आरो किसुमाना फोहांदोंसो आरो सोरबा सोरबा माने फोबाय माने बा एसे एसे जौहांबाय आरो।
औ दै दङ' ना नोंसिनिथिं?
दैयाथ' दाथ' खरान होबाय दोङो सान्दुंसो दुंबाय दङ दा माने इमान दै गैथ'आ आरो। माने एसे
दंग'फोर जों लाबोयो नामा दैे?
औ दंग'जों लाबोयो दंग'जों लाबोबाबो दा माने दङ दंग'आलाय ओमफ्राय माने अखा हायाखैना बारा रान दों आरो एसे एसे सान्दुं गोसा जासोदोंना बिनि खायनो नोंसिनिखैजाय मा मा माइ गायो?
जोंनिथिं मनिरा अन्जना रन्जना बाय दि मैया जोलै फानग्रानिफ्राय लाबोनानै गायफैनाय जायो। आरो सिगाङावहाय रनजितफोर खौ गायोमोन। दानिया गायबांनाय नुलिया।
उम दानियाथ' आरो गोबां बेलेग बेलेग माने नाम ओंखारबाय न' बेलेग बेलेग माइ ओंखारनो थांबाय
औ ।
आरो गोसोम गुफुर ओंखारलाजोब्बाय माइ
औ औ माइब्राफोर माइब्रा गोसोम ओंखार बाय। बेबोथ' सिगाङाव नुनोनो मो मोनामोन।
ओं माइब्रा गोसोमनो माइब्रा गोसोमखौ जाबा केन्सार बेमार हामो होननायबो खोनालाय लाङो नंगौना नङा मिथिया दा।
औ नंगौबो जानो हानाय।
माने नो होनायसो खोनादोंना। मेगनजोंबो माने हामनायखौबोथ' जों नुनो मोनाखै नङा होनबा?
औ औ औ।
नो माने हामोनो आरो जेनेबा होमबा
बिदिनो फोथायनाय दङ आरो औ फोथायनाय दङ औ हामोब्ला थ' मोजां।
मोजां हामोब्ला। जेबो नंङा नंङा होनबा?
ब्रा जोसाबो गायनाय जायो।
उम माइब्रा जोंसाख थ' आरो नांखागौ मानो होनबा मागो बोथोरावनो जोंनि मेन
औ औ फिथा सौराय जानो थाखाय औ फिथा सौराय जानो थाखाय जोङो माइब्राखौ गायनानै लानाय जायो औ औ
माइब्रा जोसा मेन नङा होमबा जोंनियाव? दा बर' गायनाय फुनाय बर'नि मादाव।
औ बेखौथ' नांखागौआनो बोसोरफ्रोमबो लाफाहोनो गोनां जाखाथारो बेखौ। बेलेग माइखौ एंगारनानै औ बेलेग माइ थ एंगारनानै गुबुन जोलै लानानै गायफैनो हागौ थेवबो माइब्रा जोसाखौ नांथारगौ आरो।
आरो माइब्राफ्राबो आजिखालि बहुद दाम ना बायनोनो हाया सेरसेयावनो एकस' मागो समोमावथ' देरस' गाहाम थाङो खोमा।
थाङो गोबां थाङो। गोबां दाम जायो।
बहुद दाम माने बेसेन गोसा ना माने माइफ्रा।
औ औ
ओंखायनो
गायनायफोराबो बिदिनो गायनाय समाव बदल सिगांनि समाव बदलफोरखौ बुरजा बुरजा फैनाय नुयोमोन दानि समाव गोबां सोलायबाय आरो मिनिनाय रंजानाय बेफोरनि गेजेरजों थाबै माब मबा गुवार माने गायखाङोमोन फादथामोना मोन जाबामोन दानिया आरो नोंबा नों आंबा आं औ हाजिरा लानो हायोब्लासो लाबाय नङाब्ला आरो न'खरनि गोजानो गायबाय नों गायदोंबा आं गायदों आंहाबो गायगोन होनै बिदि जालांबाय आरो
उम माने उम आरो गोदोनि बायदि माने मोसौजों हालेवलियाना? आजिखालि माने मेचिन ट्रेक्टरफोर जों हालेवसै माने सानसेयावनो बिगा बिगा हायो माने गायख'नो हाया ओरैजाय आरो हाजो जोंहाबो न'आव मोनसु
आरो बहाबा बहाबा जायगायाव गोबां गेसें गायो। बहाबा बहाबा जायगायावखौ गुबुं गायो। गेसें गायनायाव गोबां माने बारायो आरो लाब हायो ओं
गुबुं गायनायावसो बाराय ना गेसें गायनायावसो बारायो?
बारायलांगोन थाबनो,
औ औ औ माने गुबुं गायनाय माने जाब जाब गायनाय जाबायना?
औ माइ गाहाय गायबाय दानिया गुबुं गायनो गोनां जाबाय सिगाङाव माइ गोजौ गायोमोन सिगांनि समाव जेरै आसु दुरिया बेफोरखौ नुनो मोनोमोन आरो खरमा ना माबो मोनसेमोन बेबो जानो जोबोद मोजांमोन।
ओइ आरो आजिखालिथ' माबा माइसालि होननायखौ नुोनो थांला खोमा
औ माइसालि दंमोन बिफोरो जानोबो मोजांमोन खिन्थु माइरं आ इसे गिदिर गिदिर मोन आरो दानिया नायदो नो दानि मानसि औ बे खरमायाथ गोजा जार मोनसे। दंमोन गोजाया मोजांमोन।
ए ओं आं मि थिलाय आरो खरमा होनायखौ आं माब माबा बे बुरिया माबा माबि होननायखौ मोनजादोंमोन।
दैयाव न'आवहाय गायदोंमोन आरो ओमफाय मोनजादों ओमफाय उनावहाय एंगारलांबाय बेनिफ्राय रनजित गाय बाय बेनि उनाव दा आरो मनिराम बिनि उनाव मानसिफ्रा दायो। फिसानि उनाव फिसा माइरं खौ जायो आरो दा आरो सोरबाबा जोसाखौथ' गायनानै जोसाखौ जाग्राबो दं।
उम
जोसा जोस फिसाजो आरो खा आरो फिसा फिसा ना?
औ जोंखौ जे आरो बांद्राय जोसा माइब्रानि हा दोना मानो होनबा माइ जेनेबा जानो आन्था मागोआव जानो आनथा दोनबाय ओमफ्राय बाखिखौ माने बेलेग गायगोन आरो माने हाया आद्रि जायो होननानै जोंना इदि खालामो। जोंना।
औ। बिदिनो दा।
बेखौ बेखौथ' माने उदै बुंजासे माने जाबाय थानोबो हाया नालाय न'। माने बेलेग माइआ बांसिन गोनां थि नांलाय। बेनिखायनो माने इसे जानो थाखाय जेनेबा मागोआव जानो थाखाय बिदिनो माने एक बिगासो गायबाय ओमफ्राय बाक खिया माने सब बेलेग माइ माइसालि बिदिनो आइ आयजं सायजं बिदिनो रनजित गायसिगोन आरो।
दाबो बिदि माइ गोजौखौ गायोना आयजं सायजं गायोना?
ओं गायो जोंखैजायना माने बाय बहाबा बहाबा माने बिदि दलहा दलहा दोङो ना।
औ दानिया जोंथिं गायनायखौनो नुबांला बिदिखौ आरो फुनोबो मोजांमोन माइ गोजौआ दा गाहाय गाहाय नालाय एरबांला। ग्लाबग्लाब हायोमोन।
उम खोथिया खोथिया मोजां मोजां फ्रालाय ओं। दाथ' आरो फैसा गोनांफ्रा मालाय हाजिराजोंनो थिखांजोबो। जों गैयैफ्रासो माने एसे खस्थ' ओं गायखाङोदा टेक्टर फ्राबो लासिगोन हाजिरायाबो दसजन गाहाम लासिगोन।
औ ग्लाब हाखाबाय सानसे साननैजोंनो होमबाना खस्थ'बो मोनला खस्थ'बो मोनला गायनाय बायदि बो मोनला गायखांबाय नालाय मालाय जिरायसिगोन आरो।
मालाबो मालाय ओमफाय जायफ्रा दुब्लियाव मावनाय बासिगोन आरो ओमफाय।
औ बिसोरलाय माथो हाबायानो बेफोरबायदि सोरखौबा जिरायनाय गामियावबो बिदिनो आरो। मानो होनबा सोर सोरहाबा हाबा एसे बानाय नांखाङो आरो बानाय
औ आरो माने दुबलि बारियाव जेनेबा हारसिं गायबाय थानाय बायदि मोनबाथाय माने एरनाय मोना। बयबो जमा जमा गायबासो। माने एरनाय। बेखौ माने थाब थाब मोनो आरो बेबो बिनिबो दुब्लियाव मानसि बिनिबो दुब्लियाव मानसि नांलाय ओं।
बोयखौबो गायनाय नुहुरलायबासो। गायनो मोजां नाङो आरो। सोरहाबा हानानै जिरायनानै थाबाय थाबा। बेवहाय माने अ बेसाबा माथो जिरायबायानो। बेफोरबायदि। जोंहा दाबो हाया बाखांनाय मोनो। आरो।
औ।
थो सान्दुं बे समाव गो इमान सान्दुं गोसा जायो गरम बो अखा माब्लाबा अखाबो सहायनो मोननांगोन। अखा सान्दुं। सान्दुंनि गेजेरजोंब्लाबो अखा आरो सान्दुंनि गेजेरजोंब्लाबो जों गायनानै जानो गोनां जायो आरो।
उम। जानो थाखायनो जि खस्थ खालामनानै जानांसिगोन सय मासनि थाखायबो मो जां मावनानै लादो।
औ बाख्रियाव सोनानै लादो ओमफ्राय आरो औ जायफोरा जायफोरा बे समखौ बारगनानै लायो मावनो मिथिया बे सोरा आरो जानो थाखाय आदायनो गोनां जायो आरो। लाय एसे बोथिसे हर जोंहानो हर हर थ इफोरबायदि होननानै सानबेसेथो जानो बिनिखायनो मावनाया समाव मावनांगौ जानाय समाव औ। दे होमब्ला बेखिनियाव दोन्थनोसै दे औ दे।
ओ दे। थेंक इउ।
थेंक इउ।